औ
अ मा खालामदों नोंथां?
आङो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं।
औ नोंथां आं दिनै नोंथांजों मोनसे ओ-जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो लादों नोंथां।
औ मा मा ओ- आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन? खोन्थानो हागोन नामा?
सरि नोंथां खोनायाखै।
खोनादोंना?
औ औ नोंथां खोनादों।
मा मा आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन एसे नोंथाङा बुंथिना होनो हागोन ना?
अ ओरैनो जों। गुबैयै जोंनि बरनि ओंख्रि। बेफोरनि सायावनो सावरायगोन जेरै जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबा जों जेरै ओ-नारजि अमा सबायाइ दाउ साम सबाय आरो। अनलाजों दाउ बेफोरनि सायावनो सावरायनो लागोन नोंथां।
अ दे बिदिब्ला जागायदे।
औ नोंथां ओरैनोथ' जोङो। दोरों होननानै बुङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आाथालसिम बारस्लायबोबाय थानानै आथिखालसिम सोलिबाय थानायखौनो मोनसे दोरोङारि होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो सैथो।
थिग बेबायदिनो ओ- जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोरा ओ-अनलाजों दाउ सबायजों साम बेफोरखौहाय ओ-जाबोदों थिग बेबायदिनो आथिखालावबो जायो आरोखि नोंथां। ओ- बिदिनो आं दायो अनलाजों दाउ अनलाजों दाउखौहाय माबोरैहाय सङो बेखौ आं नोंथांजों सावरायनो लाबाय।
औ
ओ-गिबियावनो जोङो अनला संनो थाखायथ जोङो माइरंखौ सुनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां। ओ- माइरंखौ सुनानै लानानै ओ- दसे सोमहाबना दोननानैहाय ओ-बेखौ एसे रुयोब्ला बोखांना दोननानै जोङो उवालाव देयो
औ देनायनि उनाव।
ओ-देनाय देनायावहाय जोङो ओरैनो ओ-बिदिनो खायफाया बानलु हाइजें बेफोरखौ होयो।
सामब्रामगुफुर ना?
औ बेफोरखौ होयो ओमफायो बिनि उनावहाय ओ- जोङो माने संनो संनायखौ जागायो जेरै ओ-जोङो ओ-अनलाजों दाउजों सङोब्ला जों दाउखौ ओ- एवफ्रामनानै लानानैहाय ओ- दैखौ दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला जों अनलाखौ होसनो आरो नोंथां।
ओ- नोंथां आं मोनसे खोथा सोंनि नोंथांनाव सोंनो हागोन ना? ओ- जोङो। अनला संनाय समाव जोङो। अनला संनायाव जोङो ओ- बरफोरा थाव गुबै बाहायो ना खारै बाहायो?
अ औ नोंथां जोबोद मोजां ओ-बरफोराथ जेरै अनला ओंख्रि संनायावथ जोंनो खारैखौ नांखाथारगौआनो। बेनिखायनो जोङो। ओ दाउखौ जोङ एवफ्रामनायाव जोङो थावखौ बाहायोब्लाबो जोंनो बेवहाय जों खारैखौ हो
औ। ओ मा रोखोमनि खारै बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ दिहुनन्नाय ना ना जोङो बायनानै मोननाय
अ नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन नामा मा होनदों?
मा रोखोमनि खारैखौ बरफोरा बाहायो? नआवनो दोरोङारि दिहुनाय ना ओ बायनानै लाबोनाय?
नोंथां मोजाङै
खोनादोंना? नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ।
औ औ खेबसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
मा रोखोमनि खारैखौ बरफोरा बाहायो? दोरोङारि नआवनो दिहुनाय ना बायनानै लाबोनाय?
आं मोजाङै खोनाफैयासै नोंथां।
नोंथांनिखौ बुहुद खेख्रेब ख्रा
हेलौ नोंथां।